औ नोंथां औ नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै रायज्लायनो सानदोंमोन आरोना हेलौ औ उम औ अ खोनादों खोनादों उम दा जेनेबा लाइमोनफोरनि सायाव लानानै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथांजों
औ नोंथां जागोन दे सावराय जागोन
बर' बर' लाइमोनफोरनि बादै आरोना उम
उम
दा नोंथांमोननिजों जेनेबा दा लाइमोनफोरनि दा हेल'
औ नोंथां खोनादों दे बुं।
औ दा नोंथांमोननिजों जेनेबा लाइमोन बर' लाइमोनफोरा दा दानि जुगाव माबायदि बिदि सोलिबाय दं ओरैनो नोंथांमोननि जे एरियानिव भिलेजाव ओरैनो फरायनाय गेलेनाय फाल बेरायनाय ओरै बायदिसिना बाइक साखावनाय
जोंनि जायगायाव औ दैया ओहो औ नोंथां खोनादों
औ बुं खोनादोंना नोंथां औ। औ जेनेबा गारि सालायनाय ओ ओरैनो जौ जुवा गेलेनाय औ ओमफाय फरायनाय बेरायनाय ओरै लाइमोनफोरा माबायदि सोलिबाय दं जेनेबा नोसोरनिथिं
जोंनि ओनसोलाव बिदिनो नोंथां दा गोबां लाइमोनफोरा दा जोंहा माने मा होनगोन एखौ फरायनायखौ गाव गावनि फरायनायखौ दोन्थनानै गोदाव सोराव आलां जालाङै थानायखौसो बांसिन नुदों नोंथां दा जेरैबायदि माने बेबायदि फरायनांगौ बैसोआव बेबायदिनो फरायनायफोरखौ नुनो मोनाखै आरो जोंनिथिं।
नोंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो माने गोबां बेबायदिनो लाइमोन फोर दङ माखासे जदि माने गावनि फरायनांगौ समखौ ओरैनो बेखार थांहोनानै नङा होमबा दा बिदिनो माने बिमा बिफानि सायाव उदुै जानो सानायनाय बेबायदि मानसिफ्रा गोबां दं आरो जोंनि जायगायाव नोंथां दा नोंलाय साग्रा सालायग्रा बाइक दाब्रायनानै मोजां मोनग्रा लाइमोनफ्राथ जोंनि गामि ओनसोलाव गोबाङानो दानि जुगाव दंखासैयानो नङा होमबा गासैबो माने बेखौनो मोजां मोनो दा गैथाराबाबो माने सोरबा सासे सेंग्रा बा नखराव फिसा हौवा सासे दंबाथाय बिनाव माने बिनि थाखाय मोनसे बाइकनि गोनांथि जासा जाथारनायखौ नुदों नुदों आरो गामि ओनसोलाव जोंनि बर' बर'नि न'खरफोराव ओ नोंथाङा एसे बुंदोलाय नोंथांमोननि जायगायाव माबोरै बेफोरनि थासारि
औ जोंनि उ जोंनि एरियायावबो नोंथां एक बर' लाइमोनफोरा जोबोद गाज्रियाव गोगलैना दङ आरोना
औ
हानद्रेदाव माने हानद्रेदाव फाइभ पारसे सिबांलसो मोजां जाना दं मोजां आरोना बाखि ओरैनोथ' टुइन्टि पारसेनसोआ आरैनो खेला गेलेनाय बायदिसिनायाव थायो
औ नंगौ
औ ओमफ्राय उन्दै उन्दै जेनेबा थार्टि फरटि पारसेन्ट बिसोरथ' मबाइल गेम मबाइल गेमावनो थायो थारमाने मबाइल फेसबुक नायनाय आरो गेम रिल्स बानायनायनाय बेफोरावनो टाइम हगरदो आरो बाखि औ बि जौ जुवायाव एसेबां गैयाबाबो एसे एसे दङ बिसोरो थारमाने बाइक बायदिसिना लानानै दा ओरैनो गोदाव गोदान पिकनिक स्पटफोर ओंखारसोदो ना मोजां मोजां बे पिकनिक स्पटफोराव थामाने जमा जमा थांनानै एसे जायै लोङै फैयो आरो लाइमोनफोरा एसे फरायनायखौ नायोबा बे फाइभ पारसेन्ट बा सिक्स पारसेन्टसो जोबोर मोजां आरो मोजाङलाय
नोंगौ
दा जोंनिथिं जोंनि गामिफोरखौ बुङोबा जोंनि गाबो इमान मोजां फरायनाय गैयाबाबो इमान गाज्रि माबाबो गैद्राया खिन्थु मबाइल गेम गेलेनायफोराव टाइम खेदायो आरो जोंनाव ना फरायनांगौ समखौ नागारनानै आरो मबाइलाव थायो ओमफ्राय ओरैनो बेलासे टाइमाव गेमफोरखौथ' गेलेयो बिसोरो क्रिकेट बल बेफोरखौथ दसे गेलेयो
औ
ओमफ्राय फरायनांगौ समाव बिसोर मबाइल थुना थायो आरो टाइमखौ बिदिनो खेदायो स्कुलाव थांनाय समाव मोजां स्कुलाव थांनानै जेनथेन टाइमखो पास खालामना फैयो स्कुलाव थांनाय समाव आरो बाइक नांगौ न'आव जेनेबा नंङाबा थाङा थारमाने गैयि नखरबाबो जेनेबा जोंनि बर हारियाथ जोबोद बयबो गोनां नङा नालाय साफा सानैल'सो थायो गामि मोनसेयाव बिसोरजों फारला होफायो जेनेबा बिसोरसां समान खारफानो थाखाय गैयि बिमा बिफा हानाय हायिखौ मिथिया आरो बिनानै स्कुटि बाइक बिनानै लाथारो आरो गंसे नङाबा स्कुल कलेजाव थांनो बायो बिसोरो लाजियो बिदि सोलिबायदों आरो एसे बुंनो थाङोबा जोंनि एरियायावथ' एसे मोजां नङा दा एसे मोजां सोलियाखै आरोना लाइमोनफोरा साफा सानै ओरैनो गोरों गोराफोरनि एसे न' जाय न'खरा मोजांखा बिसोरनि न'खरफोरनियाल' एसे दावखोबाय आरोना जों गोयै न' न'खरफोरनिया थारमाने एसे मोजां लामायाव फैयाखै आरो बारा
औ नोंगौ नोंथां दा नोंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो माने
फरायनायावबो गैद्रायैथ' नङा गैद्रायैखौथ' बुंनो हानाय नङा दङ फरायनायावबो ना नाथाय गोबां माखासे लाइमोनफोर दंबावो जायफ्रा माने जायफोरनि बैसोआ नङा होमबा माने फरायनायनि बैसोमोन बैसोर सुबुं फोराबो माने गोबां गोदाव सोराव सोरनियाबा गावबा गाव न'खरनि बिमा बिफा बिफाया जुदिबा फरायनायनि बेलायाव बिसोरखौ खेल लानो रोङासै नङा होमबा औ बेफोरनोबो मोनसे जाहोन जाबाय बिसोरखौ लेखा फरायनायाव गार गारनाया दा सोरनिबा बिमा बिफाया फरायनायावबो इन्टारेस्ट होनो रोङासै थुलुंगा होनो रोङासै नङा होमबा? फरायाबबो फराया अरजाला बे
सामार भेकेसनाव जेनेबा नोंथांमोननिजों
दा नैबे बेफोर साननायफ्रा गाज्रि आरो नोंथां
खोनादोंना नोंथां? हेलौ।